हेल'
औ नोंथां खोनाहादोंना हेल'
हेल'
औ नोंथाङा खोना होादों ना
औ नों खोनादोंना
खोनादोंना औ औ खोनादों आङो
हेल' औ नोंथांनिया नेटआ मोजां नङा नामा मोजां फैयाखै औ आं दासो खोनादों बुं औ औ दासो खोनादों
दा औ औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
दायो आङो ओरैनो दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दङ अब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि मोनसे गोनां थार आयदा लानानै सावरायनो होननानै सो फन खालामदोंमोन नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला बे आयदाखौ लानानै सावरायनो हागोना जोङो औ
औ हागोन हागोन
जोबोद मोजां थारैनो बिदिब्ला जोङो आयदानि फारसे आवगायलांदिनि
औ जागोन
औ जोङो आ सिगाङावबो आरो आथि आथिखालावबो जोंनि समाजाव माखासे सुबुंफोरा गावनि सांग्रांथि गैयैनि जाउनाव गोबां आ र'ड एक्सिडेन्ट जों मोनबाय थायो दा बे बेफोरबायदि रं रड एक्सिडेन्ट जानायाव जोंनि गोबां सुबुं जिउआ माने
औ
खहा जायो दा माखासे बिनि खहा जानायनि खहा जानायनि जाउनाव जोंनि समाजाव ओ जाय न'खराव ओ जाय बिथाङा खामायोमोन दा बेनो माखासे जे रड एक्सिडेन्ट जानानै बे न'ख फुलि ओ माखासे थांनानै थानाय रांखावरि हालोदा ओ गोमानानै थाङो थिक ओ बे र'ड एक्स एक्सिडेन्ट जानायनि गुबै ओ
ओम
ओहम गुबै बे जाहोन फोरखौ नोंथाङा ओ मानि थाखाय जादों आरो ओ मा खार'नाव बेबायदि जानो मोनदों? जोंनि बे बाय हादराव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि बि जों नोंथाङा बेनि ओ फिननायखौ होनो हागोन।
औ-औ। औ दा माने रड नोंथाङा जे रड एक्सिडेन्टनि बाथ्राखौ बुंबाय दामाने बेवहाय
बेवहाय
रड एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोना
र'ड एक्सिदेेन जानायनि जाहोना माने गोबां
आरो। मानो होनोबा आथिखालाव आं मोनसे एबा आं जायखौ मोनदांदों जायखौ आं नुदों आं बे बेफो होननानै बुंबाय जे रांखान्थि बिथिङाव माने रां खामायनानै रांखान्थि बिथिंनिफ्राय
औ
जोंनि